बाय औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आंनावथ' दायो ओरैनो दंखैयो।
ओइ आङो नोंथांजों बर'फोरनि खेराइ फोरबोनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे
औ खेराइ फोरबोआनो जाहैबाय दोहोरोमजों लोब्बा थानाय बर'फोरनि देरसिन फोरबो आरो बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानै जोङो साननानै लानाय जायो बाथौ धोरोमारिफोरा बर फोरनि बोराइ बाथौनो सिबिनाय बावनायखौ गुदि खालामनानै बे फोरबोनि जोनोमा जाबोदों होननानै जों नुनो मोननाय जादों आरो खोनानोबो मोनदों आरो दा बेयो खेराइ फोरबोखौ फालिनायखौबो नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो। खेराइ सोदोबनि जोनोमनि जोनोमनि सोमोन्दै बर' सानसुमैफोरा गोबां गोबां माबा होलांदों आरो बिहोमा होलांदों। बर फोरनि खेराइ सिबिनाय होननायनि थि सान खाखानाय गैया आरो बर फ्रा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थांखि लाना बे फोरबोखौ खुंनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो खेराइ सिबिनायखौ गाहायै मोनब्रै रोखोमै बोखावनानै जोङो खेराइखौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गिबियावनो दोरसन खेराइ उरमाव खेराइ फालो खेराइ नआवनि खेराइ बेबायदि आरो दोरसोन खेरायानो जाहैबाय असमिया एबा बेंगलनि दान कार्तिक दाननि गिबि हाबथायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो बे खेराया थारैनो दोहोरोमनि मोदायजो माइनाव एबा लोखिनि मुङै मुंथियै खुंजानाय जायो आरो बे फोरबोखौ लोखिनि मुङाव खुंनाय जायो आरो बिनिखायनो बे खेराइखौ लोखि खेराइ होननानैबो बुंनाय जायो आरो जोङो खुगा खुगा बुंबोनाय खौबो मोनबोदों जोङो मेसेंनि आबाद सलिजों लोब्बा थानायखायलाय बेखौ सालि खेराइबो बुंबावनायखौ जों खोनानो मोननाय जादों आरो बेनि उनावहाय उरमाव खेराइाया जाहैबाय आसार दानाव आमथिसुवा जोबनायनि उनाव बे खेराइखौ खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो अखाफोर दानसोरां गामिनि सुबुंफोरनि गाहामखौ हास्थायनाय आरो आबाद फसलनि गाहामखौ हास्थायनानै बे खेराइखौ जों खुंनाय खुंनाय जायो आरो दैज्लांनि आबाद आसु माइजों सोमोन्दो लाखिनानै बे खेराइखौ आसु खेराइ होननानैबो बुंनाय जायो आरो बेनि उनाव थामथि खेराया जाहैबाय फालो खेराइ माग दान एबा मागो पुर्निमायाव बे खेराइखौ खुंनाय जायो अखाफोर दान सोरां हराव खुंनायलाय बे खेराइखौ दान सो रां खेराइ होननानैबो जों खोनानो मोननाय जादों आरो न आवनि खेरायाबो जाहैबाय न‌खरनि गोनांथिखौ नायनानैसो बे खेराइखौ माब्लाबा माब्लाबा खुंनाय जायो आरो जों न खरावनो न खरनि गाहामखौ हास्थायनानै न खरैनो होनायखाय बे खेराइखौ न आवनि खेराइ एबा न खरनि खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरो खेराइ सिबिनो होनो बर फोरा थि मोनसे खेराइसालि एबा थानसालि थालाया आरो सम लानानै नांगौबाय दि सिबिन सिबिनो थाखाय थिलिखौ सायख ना सिबिनाय थिलिखौ सायखना लानाय जायो आरो बिनि थाखाय गाहायै फोथारखौनो सायख नाय जायो बांसिनानो ओ खेराइ सिबिनायनि थाखाय गिबियावनो बाथौ बिन्दो गायसननाय जायो आरो बाथौ बिन्दोखौ मोनथाम खोन्दो खालामनानै गोलावै बानायनाय जायो आरो जोङो। उम खोला फारसेनि ओमफ्राय जागायजेनना साहाथिं जोबहैनाय खालामनाय जायो आरो बेखौ बाहागोखौ दखरसे जिजों गोजौआव सोंना लाग्रोनाय जायो आरो बेनि बेनि ओंथियानो जाहैबाय महर गैजायै अबंलावरि फोरमायनाय आरो गेजेर बाहागोआव सिजौ बिफां गायनायबो जायो आरो बे सिजौ बिफांखौ बाथौ बोराइनो दिन्थि दिन्थि महर होननानै साननानै लानाय जायो आरो सिजौ बिफांखौ औवाजों बाथौ दुमख'नाय जायो। मोनबा बाथौ थत'खौ रैखा खालामना बाथौखौ जरायनानै खुन्थिया थुना जरा यै सिरिबा उम दुमखन्नाय जायो आरो। बेयाव बाथौनि मोनबा गोथौ थत'आनो बेरखाङो आरो। सिजौ बिफांनि गुदियाव आलारि बाथि सावनाय जायो बिनि उनावहाय लाइजाम गांबा बनाय जायो। लाइजामाव गय फाथै जरा आरो थालिर गोथां होनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय लथायाव दै गोथार लानानै दै सान्थि दोननाय जायो आरो दै सान्थि सारनो लानाय थुलुंसि बिजौ आरो जाथ्रासि बिजौ दोननाय जायो दै सान्थि सारनो लानाय लथायावहाय सोरजिनि दिन्थि महरै दावदै दैसे आरो सैथोनि दिन्थि महरै अन्थाइ थरसे बाथौ बिन्दोआवबो दोननाय जायो आरो जोङो बाथौ बिन्दोनि गेजेर खोन्दोनिफ्राय साहा जोबथारनाय आव माइनाव बिन्दोसिम सारि सारि खांख्ला गायनाय जायो आरो बि बिन्दोनि बे साहानि बाहागोखौ बिमा बैसुमुथिनि समायना आरो जौगानायनि दिन्थि महरै लानाय जायो आरो। सानै गोथार मानसि दौरि आरो दौदिनिया अजानि हेफाजाबै खेराइ खेराइ सिबिनायखौ खुंफुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बाथौ बिन्दोनि सोरगिदिं धुब धुना सावनानै गोथारै लाखिनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो। गिबियाव खेराइ सिबिना स्नि सानहालागैसिम जायोमोन नाथाय आथिखालाव हरथाम हालागैबा हरसेयावनो खुंफुंजोबनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय खेराइ खेराइ मोसानायाव एबा खेराइ फोरबोआव माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर नांगौ बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुफ्रानो जाबाय खाम जरासे से सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि गंसे एबा जरासे आरो दाहाल गंसे एबा जरासे बिदि नांगौ आरो उम सिबिननि समाव दौदिनिया खामखौ मोखां गोसोम आरो सिफुंखौ गन्थं गोलाव होननानै बुंनायखौ जों खोनाबोबाय थादों आरो। उम खेराइ फोरबो खुंनाय समाव सिबिननि हाबाफारि जाफुंहोनायाव गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बे मुवा बेसादफोरा सिजौ बिफां थुलसि बिफां ओ थमा थ थथाम औवा बिजौ माइरं गुन्दै जिदाइन जरा खंख्ला बायदि बायदि जोंनो नांगौ जायो आंनि बे खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंथिनाया जोबबायमोन। नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनो दङ नामा?
औ नोंथांनो आं मा होनो बर'फोरनि गाजा सावनायनि सोमोन्दै एसे खाथि गासा सावनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै जागोनना नोंथां जोंना बे मा होनो खाथि गासा सावनायाव जोंना मा होनो बर'फोरनि मोनसे मा होनो दोरोङारि फोरबोफोरनि गेजेराव मा होनो आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आरोना जोंना मे मा मा होनो जोंना बेखौ बाराद्राय मा होनो गाजा गोमजायै संनाय जायाना बे माहोनो गाजा गोमजायै खुङाब्लाबो जों बेखौ मा होनो बोसोरफ्रामबो खुंबाय थायो आरोना जोंना बे खाथि गासाखौ नङा होमबा नोंथां जोंना बे खाथि गासा सावनाय बे फोरबोआ मा होनो जोंना असमियाफ्रा मा होनो जोंना असमिया समाजनि मानसिफ्रा बिसोरखौ मा होनो खाथि गासाखौ जोंना खाथि बिहु होनो ना आरो खङालि बिहु होननानैबो होनो आरोना। जोंना बे मा होनो खाथि गासा फोरबोखौ आसिन दानि मा मा होनो जोबथा सानननि मोना बिदि खुंनाय जायो आरोना जोंना बर'फ्रा बे मा होनो
जोंना बे फोरबोआव खाथि खाजाराव जेबो जानाय लोंनाय जाया नङा होमबा नोंथां जानाय लोंनाय रंजा बाजा मा होनो जानाय लोंनाय गैयाब्लाबो जोंना एसे मा होनो नेम बायदि खुंनाय जायो आरोना जेनेबा सरासनस्रा।
औ।
बे फोरबोखौ माबा लोबखांनानै जायो न माला जोंना जेब्ला दुब्लियाव मा होनो जोंना जोंना जेब्ला माइ फिथाइ बा बिबारफोरा मा होनो
थरायफुनानै मा सोमखोर सोमखोर जागोन जेब्ला जोंना मा होनो माइआ सोमखांगोन जोंना दुब्लिबारिनि माइफोरा नङा होनबा नोंथां? होमब्ला मा जायो जोंना मोनाबिलि समाव दुब्लि बारियाव थांनानै मा होनो जेवारि बाथि सावहैनो आर ना बेखौनो जोंना मा होनो खाथि गासा होनो नङा होमबा नोंथां जोंनिया बे मा होनो जेवारिया जोंना मा जायो हानि बाथि नङाबा मा होनो थाइगिरनि बिफङावबो न'आव सावनाय नुनो मोनो नङा होमा नोंथां माबा लानानै जोंना सोरबा सोरबा जेनेबा हानि जेवारि बाथि लानानैबा सोरबा सोरबा थाइगिर बिखं लानानै बेयाव थाव गुबै एसे एसे होनानै जोंना खुन्दुं आवा गुफुर लानानै जोंना बेयाव सावो नङा होमबा नोंथां बे जेब्ला मा होनो एसे खोमसि मोनाबिलि सम जाबानो जोङो जेबे मा होनो बयहाबो मालाय गावबा गावनि जेब्ला गावबा गावनि दुब्लि दुब्लियाव थांनानै जेवारिफोरखौ सा मा होनो सावनांगौ नङा होमबा नोंथां आरो बेसिमबो जोंना मोनासलि मोनाब्लि समाव बे खोमसिलेर समजों जोंना बे आबा आलारि बाथि जोंनायफोरखौ जोंना रिथि रिथा जोबोद समायना नुयो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बे समाव मा होनो बयबो जेनेबा एसे रंजानाय जायो आरोना जोंना मा होनो जों सिगां ओन्दै ओन्दैयावथ' जोङो मा खाथि गासा दोल दोल इदि होननानै सल'खनो मोन नङा होनोमबा नोंथां
औ।
ओमफफ्राय मा होनो ज दुब्लिनि अनगायैबो जोंना मा खालामो जोंना न'नि बाथौ गुदिफ्राव नङामा नोंथां बाथौ गुदि बाख्रि गुदि गलि बा मा होनो ओंखाम संग्रा न'फ्रावाबबो जोंना मा होनब बाथि सावनानै बाथि सावनाय गारनो आरोना मोनथिबाय मानसिफोरा मा होनो जोंना बर' सुबुंफ्रा मानो होनबा जोंना जेरावबो इसोर दं होननानै फोथायो नङा होमबा बर' जोंनिया बेबायदिनो मा होनो बे फोरबोखौ जोंनिया माबा फालिनाय जायो मोन जोंना खाथि दान हाब माने आगोलाव मा होनो मोनाबिलियाव मा होनो अर सावो आर ना अर सावनानै फालिनायखायनो माबिखौ बर'फ्रा मा होनो खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो आरो ना जोंना बे खाथि नाम फालि जायो नालाय ओंखायनोोंना बेखौ खाथि गसि सावनाय होन आरोोना नोंथाङा
औ
जोंना जोंना बर' हिनजावफ्राथ' जि दायो नङा होमबा नोंथां बर' हाबा जायो सिख्लाफ्रा जि दानायाव मा होनो बाहायग्रा बै सेवारि लानानै मा होनो दुब्लि बारियाव थां होनो ओमफ्राय बे सेवारिखौ दुब्लियाव लांनानै थाव गुबैजों मोजाङै फुगारना थाव गुबै फुननानै बेयाव ओमफ्राय बेजों मा होनो जोंना माइ बिजौ बिजौखौ जोंना माइ बिफांफ्राव बा मा बिजफ्र मा होनो जों नना माइ बिजौजोंखौ मा फुबले लाङोनो आर ना बेजोंनो जोंना मा फोथायनाय दङ जोंना जोंनि बर' अ बे मा फोथायोमोन जोंना बिदि खालामोब्ला जोंनिया बे समाव जेब्ला माइया सोमगोर सोमगोर जायोबा मा होनो माइफ्रा एसे थाइखजों सांबाय सब बिदि खालामहैबाया जों नामा जोंना माइ बिजोंफ्रा बाय माबा बायदि सेवारिफोर बायदि जोंना मोजां जायो गोलाव गोलाव जायो बा रुमबा रुमबा जायो बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो नोंथ ना होमबा जोंना बे
बे जोंना बे फोरबोखौ खुंनायनि जोंना आबादजों लोब्बा गोनां नङा होनोमबा जोंना बे फोरबोआ बेखौ खुंनायनि जोंना गोबां ओंथि दंमोन आरोना जोंना जेब्ला मा होनो दैज्लाङाव जोबोर मानसिफ्रा जोबोर खस्थ' खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां जोबोद खस्थ' जायो गायनाय बे जोंनि माइ आबादफोरा जाहाथे मा होनो जोंनि खस्थ' खालामनाया ओरैनो मा होनो जेनेबा एम्फौफोरजों दाजाथ दाजाजाथों बा मोजां जाथों ओरैनो मा होनो जेनेबा मोजां जाथों जानानैनो बे फोरबोखौ मानसिफ्रा बानायो आरोना जेनेबा गावबा गावनि मोजांखौथ' बयबो लुबैगोन नङा होमबा नोंथां एफाबां खस्थ' खालामनानै मावनाय जोंनि मा होनो बे माइ दैफ्रा जाहाथे ओरैनो थाङा बिनि थाखायनो जोंना बेबायदि बिनि नेमखौ खालामो आरोोना बे मा होनो
औ
बे मा होनो बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजोंबो मा खालामो होनो सुबुंफ्रा जेनेबा गाव गावनि आबाद्रा मा होनो गाज्रि दाजाथों बा एम्फौ एेला दाजाथों बा मा होनो जोंनि दुब्लिनि आबादफोरा मोजाङै मोजां जाथों बेबायदि सानै बे जोंना दसेनि हाबा फालिबाबबो जोंना बेखौ मा होनो बोसोरफ्रामबो जोंना बे मा मास होनांग जोंना आं दहाय दखादोंदों नमोन खाथि दाननि नङा होमबा नोंथां खाथि दानाव जोंना बे हाबाफारिखौ दसे समबाबो जोंना बर' समाजाव बेखौ खुंबाय थायो आर ना बा खुंहोगासिनो दंदों ना सिगांनिफ्रायनो
औ
बेबायदिनो मा होनो बोसोरफ्रोमबो बे गासा सावनाया जोंनिया जायो आरोोना जों मा होनो